खोनादोंना
औ औ खोनादों।
अ मा खालामगासिनो नोंङो।
हो जिरायनानै दं नै ओरैनोव
अ आतसा नआवनो ना।
आतसा आचसा खबर फोरा बोरै। आंबो न'आवनो दंङ ओरैनो जिरायना।
जेरावबो थांजाथाराखै।
ओहो जेरावबो थांङाखै बे साननैसो न'आवनो दंलाबायो ओरैनो गोदाव सोराव। ओमफफ्राय आ नोंलाय जेरावबो थांङाखै।
थांनायालाय दा सस्कुलबो दंमोन ओमफ्राय जेन'बा दा गरम। बन्द जासिगोन नालाय बेरायनो हासिगोन एबार।
खमबनद होगोन ओरै बिनी
माबानिफ्राय जेन'बा मा होनगोन। आ दिनैनिफ्राय थाबाय गरम बधआ। थफायो माबासिम। आगषट आगष्टनि थिन थारिखसो होनदोंमोना दा।
आगष्टनि थिन थारिखसिम।
होनबा नंङा उम।
ओरैनो स्टुदेन्ट दंङ नोंसिनि। स्कुलाव।
स्कुलाव अवान परति प्लास दंङ।
अ नोंसिनि स्कुलाव ओरैनो फरायसाया साबेसेसो दं होनदो?
खोनाबाय एबार हेल'?
गोबांङानो माथो होनबा।
खोनाबाय दा खोनाबाय खोनाबाय।
आदसा आदसा।
खोनाबायना?
औ खोनागासिनो दं आंङो औ। अवान फटिसनि बारा दं होनाखै ओमबा?
औ गावना नेदा गाज्रि खोमा।
आंना नेदा थिगानो दं। थिगानोथ' आंनिया। ओमफाय माइफ्रालाय जोंना गायबाय।
ए जोंखै दैयानो गैया।
ओ दाबो दै जायाखै?
दै जानायानोथ' बोरि नालाय जायगाया ओमफाय माने दै फैबाबो सानदुं दुंबानो रानलांफिनजोबो आरो।
आतसा मैया दाखालिफोर दैबाना जालाबायनायावलाय एसेबो दै थाथारासै होमबा?
दैबाना जादोंबाबो माने सानसे फैबाय दैया बेनिफ्राय बान्दोफोरा एसे बुंबाय ओमफाय आरो दिनैहाय सान्दुं दुंनाय लोगो लोगोनो रानलांफिनजोबबाय माने गासिबो।
नै फैदों नै थांदों आरो। खोथियाफोरखौलाय फोनो मोनबायमोन?
खोथिया फोनायाबो जोंना ओरैबायदि जादों माने दै मथर लालाय लायनानैसो बेलेगनो फैसा होलाय लायनानैसो फोनानै लानांदों आरो ओमफाय।
आतसा जोंनाबो बिदिनो खोथिया फोनाय टाइमावथ' अखा मोनासै ओरैनो मालायनिफ्राय मेचिन भारा लायनानै फोनांबाय।
औ बिदिनो जाखायो जोंनि बोसोरा एबारजों बोसोरनै जासिगोन।
अ आतसा। दा गायनाय टाइमावलाय दैखौ मोनगासिनो दं गाबोन गायनो नागिरदों गा बोनबा मा जायो बोथोरा। दै नांगौमोन दा बोरि हाना रानना दंङ।
खोनादों?
औ खोनादों आं नोंलाय?
अ खोनागासिनो आंबो।
ए नोंसिनिथिं गायखांलायसिगोन होनदां।
गायखां
उम उम।
सोरबा
हेल'।
सोरबा गा-गायखांसिगोनानो जोंनियाथ' खावसेयानो थांङाखै। ओरैनो दाख्लै दुइ देर बिगा।
बुरजा बुरजा गायथारो खोमा गावसा? हेल'
खोनायाखै?
ओमफाय?
खोनायाखै नामा होनदां खोनायाखै?
बुरजा गायो अ बुरजा गाया होनदों। अ' खोना
अ' अ' आं बुंखांनायनि बेसेबा गोबावनि उनावसो गावहा खोनाहैयो नामा हेलौ नेट गोनां जायगायाव थायाखै दे नोङो।
खोनायाखै नामा?
बोरैबा
अ' नेटवर्क प्रब्लेम जादों माथो आंना नेटवर्कआ मोजाङानो नांदों।
ओमफायो दा मोजां खोनालायबाय।
ओ एसे जायगा लोरिबानो खोनाया खोमा।
ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नोङो कम्पिउटार क्लास लानाया सार्टिफिकेटखौ लायबाय?
आं लायाखै, आं थाङाखैनो थांफिननो होननासो रायलायदोंमोन आङो ओमफफ्राय गावबो फैफिनदो नरदोंमोन ओमफ्राय आं नै माइ गायखांनायनि उनावसो थांबाय थानोसै होनना, बन्द' खालामबाय थाला होननानै थाबाय माने।
ओ ओ माबा वान इयारनिमोन ना सिक्स मान्थनिमोन मोनलाय?
आंना सिक्स मान्थनिल'।
बेसे आरो?
हा?
बेसेयै आरो?
ओं।
ओं।
माने आं होमबाबो दायो ओरै रायलायबोदों माने गावनि दखानाव थाना माखासे गाव बानायनाय बायदि बायदिसिना फोरोङो नालाय
औ।
खौ माने आङो थांनानै गावनि दखानावनो थाना सानसे सानसे थाना होननानै बानायनायफोरखौबो सोलोंफानोसै होनना रायलायदोंमोन आरो। ओमफ्राय गावबो जागोन होनदोंमोन होननायालाय।
ओ ओ ए सम होनो हायोबा मोजाङानो जागोन माथो होनदों आं।
ओं, दा थांनाय फैनायानो दिगदार आरो यो जोंनिफ्राय।
ओ दिगदार माथो ओरै गिदिना फैबा, लामाया मोजांखा माथो।
लामाया मोजां माने लामायाथ' मोजां, गोजान जायोना। बिनि थाखायनो माने एसे बानाय फैयो मालाबा मालाबा।
गोजान जायो खोमा जानायालाय फाखोसे गिदिंना फैनाय जायो नालाय।
माबा जाथारोना तेर' सैद' किल'मिटारानो जायो खोमा जोंनिफ्राय।
ओं गोजानथार जायोलाय माथो जोंनिफ्रायबो गोजानसिन, दाबल जागोन जोंनिफ्राय।
मा होनदों, थेरनाय थेरदों, नोंनिया थेरदों?
दा खोनाबाय दायो?
औ दे ओं खोनादों। औ खोनादों खोनादों।
ओ ओ, ए डाबल जाथारो माथो होनदो आं। जोंना जोंनाथ' सेभेन पयन्ट फाइब नङाबा ओइद पइन्ट फाइबसो जागोन नामाथाय आं बावलायलांबाय। ओ आदा,
ओं, डाबल जायो।
ओ ओ। ओमफ्रायो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बै ओ, मा होनो नागिरदोंमोन आं बावलायलांबायलै मा हेल', ओमफ्राय फर इयारखौ नोङो मा कन्टिनिउ खालामगोन?
न'नि न'नि गारि थाबालाय थांलाय फैलाय खालामबाय थानो जेबोथ' जाया ओमफ्राय ओमफ्राय
औ।
न'नि
ओं।
बाय थायो बाइकखौ
मोनबाय थायाथ आरो। ओं आं खोनाबाय थायो गावनाबा थाब थाबाय थायो।
नङा आं फर इयार खालामनो नागिरदों मा होन्दों? औ फैयार खालामनो नागिरदों नामा होनदों नोङो।
ए गोनो गोथो जागासिनो इनथ'।
अ ओं खोनादों
बे्लायथो आंबो बुंखांनायनि बेसेबा गोबाव उनावसो न नङा होनो।
ओमफ्राय इउनिभारसिटिफ्राव एप्लाइ खालामा नोङो?
खालामनानै दोनदों माबाखौ। मोननैआवल नैबे मोनैयाव मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला आदा।
खालामना दोनदों आं।
ओ बेवहायलाय बे थाखानायाव जोंनियाव ओमफ्राय मोनसे आलाय माबायाव बि टि सि आव
आतसा आतसा
खालामनानैसो दोनदों बेयावबा गोगोम थांबाय।
फिसा बुरजा लायोना।
उ बुरजायानो माने खमबाबो बुरजायानो होननांसिगोन अनलाइन बानायनायजों जाबजों थांबाय ओरै नो मोना गारा मोना गारा नोंलाय बानायासै?
आरो नों बे जाना दं हबा रियार खालाम खालामो माबा। अ आरो देर खालाम खालामा जागासिनो दंबावो।
नोङो नामा ना आङो। खोना लायासै दै बेनिखौ
खोनादों हेल'
बारायबाथ' खोनायो औ ह
अ
दालाय खोना दालाय खोनायाखै?
आं खोनागासिनो दं नोंनिखौ खोनागासिनो दं आङो
उम उम ओमफ्रायायो नोंना एसे लेट जाफैयो बुंनाया गावना
नेटवर्कनि एसे इसु जादोंबा होमबा
जानो आंनाथ थिगानो खोनादों औ औ हेलौ हेलौ दालाय खोनादोंना खोनायाखै हेल'
दाख्लै मैया दाख्लैनिफ्रायसो
ओं ओं मा होनदोंमोन
नों खोनाखै
एसे गोबाव थानानै
ओ लेट लेट खोनाहैगासिनो दङ होमबा
हो
बेनोथ' लेद लेद खोनाफैयो होनादां औ औ
मा जादों बेबा नेटवर्कनि प्रब्लेम आरो फरजि ना मबाइल बारा नेटवर्कबो लाला
ना खोनादो
रायज्लायनाया समाबो जाबायमोनदां जोंना
हेल' हेल'
अ खलानो दानजाबावला आंनिया मा जादों खलानो दानजायाखै मा जादों
ना आ आंनाबो दानजायाखैथ
मा जाखोबा खला दानजायाखै
लाइमोन खालामनाहोलाय